हेल'
हेल' खनादों ना नोंथां
खलुमबाय खोनादों नोंथां औ जोङो मा टपिकनि सायाव रायज्लायगोन नोंथां? हेल'
दाथ' नै दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
औ औ
अ नोंथाङा आंनो दैज्लां बोथोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जेनेबा जोङो हमना लादो दैज्लां बोथोराव जोङो मा आबाद मावनाय जायो
औ औ
बिनिफ्रायनो सुरु खालामनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बुं
दैज्लांआवथ' जोंहा गोबां आबाद मावनाय जायो होनना बुङोबा जोंहा दैज्लां बोथोराव जोंहा मेन होनना बुङोबा जोंङो माइ आबाद
दैज्लांआव जोंहा अखा हायो अखाजों लोगोसेनो जोंहा गोबां दैनि बेजोंनो जोंहा माइ आबाद बा माइ खेथि मावनाय जायो। दैज्लां बोथोराव जोंहा
ओ गोबां मैगं थाइगं दैज्लांनि मोननाय लाइ लाफा बेफोरखौ जोङो मोननो हायो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोलाय
दा ओरैबायदि दैज्लां बोथोर होनोबा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गोदोथ' जोङो मोसौ हालिजोंनो हाल एवनानै गायोमोन फुयोमोन दा गोदोनि दिना थ' बारग'लांजोबबाय बेफोरबायदिनो जोङो माइ जेनेबा आबाद मावनायनि होननानै बुङोबा जो- फार्स्टआवनो हालि एवनानै खोथिया फोग्रोयो बिनि उनाव जोङो खोथियाखौ फुयो उनाव गायो जारो जायबा गोथौहा जोङो बेयाव गायनो थाखाय फार्स्ट टाइम जावाइ-जावाइना दोनग्रोयो आरो बेखौ गायफिननाय जायो। आरो बिनि बादैबो
दैज्लां बोथोराव बायदिसिना उफ्रा आबाद मावनाय जायो जेरै थायसुम जिं खा लेस्रा बायदि बायदि
औ
दा आरो अखा बोथोरनि सम नालाय बायदि बायदि आबादफोरखौबो जायबा बोरि हा बेफोराव मावनाय जायो माइनि अनगायैबो। नोंथां मोननि थिं इफोरबायदि जेबो आबाद मावनायनि सुबिदा गैया नामा?
जोंनिथिं फ्राय दायो दैज्लां बोथोराव बे माइ आबादानो बांसिन जायो।
औ
जोंनिथिं बोरि हायाबो एसे खम नालाय। जोंनिथिं फ्राय दल हा माइ गायग्रायानो बांसिन आरो बेनि थाखायनो दा जोङो माइ गायनायनि सिगां खुसेर-खुसेर आबाद मावो खुसेर आबाद मावनाय खुसेर जोब खांनाय लोगो लोगो माइ आबादाव हाबनाय जायो आरो।
औ औ
दा ओरै माइ आबाद जोबनाय लोगो लोगो माइ हाखांनाय लोगो लोगो जोंनिया ओरै सुरु जालायबाय जोंनिया खुसेर लोगो लोगो खुसेर गायफिनसिगोन नंङाबा जोगोनार
बेफोरखौ सुरु खालामो आरो ओरैनोथ' जोंहा बोरि हायाव थाखाबाय बिथिं मैगं थाइगं थाखाबाय जोंहा
औ औ
दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं बा लाव खुमब्रा जोगोनार औ
बेफोरनि अनगायै नोंथांमोननि थिं आरो बायदिसिना आबाद मावो ना मावा
ओरैनो जोंथिं बोरि हा दंङ बिथिं फान्थाव औ मावनाय जायो नुनो मावो मावो मावनायालाय आजिखालि जोंङो बां बांसिन नैबे दा मा होनो जोंनियाव हा खालियाव दायो बांसिन ड्रागन दा बैग्रि बेफोरखौ गायनानै दोन्नायखौ बांसिन नुनो मोन्दों आरो जोंङो जोंङो मानो होनबा बे बान्दा कफि बा फुलकबि बेफोराव बेफोरखौ मावोबा बांसिन मेहनत बा बांसिन खस्थ' मोननायखाय दानि जुगाव जोंनि मानसिफोरा ओरैनो गायनानै दोननाय लोगो लोगो जोंहा बैग्रि ड्रागन गन बेफोरखौ जोंङो
औ
फानबाय थानो मोननाय हिसाबै बेफोरखौ खस्थ' खम हिसाबै टाइम होना बेयाव बैग्रिफोर गायोबा जोंहा टाइमाबो एसेबां नांला
औ औ
बिनिखायनो जोंथिं दा बेफोर गाय मैगं थाइगंखौ एसे खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो आंङो
औ
औ नोंथांमोननिथिंलाय
जोंनिथिं माने ओरैबायदि जोंनिथिंथ' बोरि हाया दं दंङबाबो दा जोंनिया दैमा सेरबो जायो नालाय बेनिखायनो बायदिसिना मैदेर बेफोरनि उतपातनि थाखाय मावनो हानाय जाया बारा आगोलो मावोमोन माने जोंनिथिं आगोल फैायामोन नालाय मैदेरफोरा दानिया मै देरनि दावरावनि थाखाय एसे खमायलांदो मानसिफोराबो आरो गोदोनि बायदिबो नंलिया नालाय
उम
जोंनिथिं जे कबि फान्थाव पथल बायदि बायदिखौ मावनाय जायोमोन दाबो मावो खायसेया थेवबो एसे खम जानायखौ नुनो मोनदों जेरै गोजां आरो दा नै माइ हाखांनायनि उनाव बिनि उनाव खायसेया जोंनिया बेसर फैयो आरो खायसेया फिन आरोबाव बरा माइ गायफिनबावो बेबायदिनो खायसेया आलु बायदि बायदिखौ गायो नोंथांमोननिथिं बेफोरबायदि मेसें बोथोराव माइ गायोना गाया?
गायो गायो ओरैनोथ' जोंनियाव मेन होनना बुं बुङोबा दा दैज्लां बोथोराव जोंहा माइ आबादानो गिबि नंङा होमबा
औ औ
माइ आबादखौनो जोङो गायनानै लानां गोनां जायो मानो होनबा जोंहा बे माइ आबादजोंनो गोबां न'खरनि फसंथान बा न'खराव गोनां जानाय रांफोरखौ बाहाय
जोंनि गामि ओनोल होननानै बुङोबा जोंनि गामि ओनसोल होननानै बुङोब्ला माइ आबादानो फार्स्ट याव फैग्रोयो आरो माने औ ओम गोदोनि आबै आबौ मोनिफ्राय सो औ गोदोनि आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबोनाय नालाय
औ बेखौथ' जों गारनानैबो दोननो हाया बेखौथ' जों गारनानैबो दोननो हाया जेनेबा जों गुबुन खेथिल' मावबाथ' जाया जोंहा प्रथम जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौनो जोंहा गायनानै लानो गोनां जायो। बे माइआ जों बुथुमनानै बा जोङो ननि मोन न' बानायनानै बाख्रि महरै जोङो लुना दोननानै बे माइ माइखौ जोङो जयै बुथुमनानै बोसोराव नांगौ खिनि रांखौ बे माइखौनो फाननानै जोङो गोबां खरसा खालामनो हानाय जायो नङा होमबा।
औ औ औ आरो गोदो जायबा जोङो ओ सावरि बादालि जालायोमोन माइ हालायोमोन गायलायोमोन बेफोरखौबो खमिनाय नुनो मोनदों। दा जेरै टेक्न'लजिनि जुग औ टेक्न'लजिनि जुग जेरै मिसिं हानाय मिसिं गायनाय मिसिं दं थेवबो जोंनि बायदि जोंनि फिसा फिसा ओनसोलाव मोनफायथ'वाखै जायबा गायग्रा मेसिन बेफोरो माइ हाग्रा मेसिंफोराथ' दाब दाब जायगायावनो दंसै जोंनियावबो दोङो। दङ ओम
जोंहा दा गोदोनि दिन आरो दानि दिन होनना बुङोबा बिदि खेथि मावनाय सावरि बादालि जानाया मारै जोब लांदों होनना बुङोबा जोंहा गोदो गोदोनि दिनाव गोबां सुबुंफोरा जोंहा आदब आदब खादा जेबो रोङामोन। बा बिजिनेस बेफार बायदि मावनो बा साख्रि बाख्रि जोंहा गोबां खममोन। दानि जुगाव दानि जुगाव जोंहा गासिबो इडुकेसन बा रोंगौ थि बांसिनानो जोंहा रोंगौथि जाजोब्बाय। बिनि थाखाय दा आजिखालि जोंहा आरो बेफार बायदि मावनो रोंनाय जाबाय। दा बेफोरनि थाखायनो जोंहा मा जाखो सुबुंफ्रा फोथाराव बा दुब्लियाव ओंखारनाया खम जाबाय।
औ औ
बिनि थाखायनो जोंहा दा गासिबो बेस्थ' जानायनि थाखायनो दा मेचिन बायदिसिना ट्रेक्टर बेफोरखौ बाहायनानै टाइम गैयिलाय बे बेफोरफोरजोंनो जोङो जेसेबां हागौ एसे बां थाब मावनो हायो बे जि खामानि बेफोरखौनो लानानै जोंहा सुबुं माहारिफ्रा दुब्लियाव ओंखारनायफ्रा बे सावरि बादालि जानाय बेफोरो गोमालांबाय आरो।
औ औ
औ
बुंनो थाङोबा नोओरैबायदि दे नोंथाङा फोरमायग्रोलाय।
ओरैनोथ' जोङो गोदोनि दिनाव सावरि बादालि जानाया जोङो मायाव इन्ट्रेस्ट जायो होमबा गोदोनि दिन दिनाव ट्रेक्टरबो गैयामोन।
औ औ।
हायोबा माइ- माइ मारा होनाय बेफोरखौ जोङो न' न' मोसौजोंनो न'खरफ्रोमबो मोसौजोंनो मारा होयोमोन बै समाव जो ङो गोबां
बुं मा सुबुंफोरा ज' ज' मारा होलायनाय ज' ज' जालायनाय लोंलायनाय, सावरि बादालि ग्रोम ग्रोमखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोव उम जोंनि माने सुबुंफोरनि खौसेथि ज' ज' हेफाजाब होलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो। उम।
दा जोंना नै दावगानायनि जुग नालाय एनिखायनो गाव गावबा गाव गावनि खामानियाव नांथाबना थायो बयबो जेरै जाखांफुनाय लाइमोनफोरा गावसोरनि लाइफनि थाखाय गावसो सोरनि जिउ खुंलांनायनि थाखाय जेरै साख्रि बाख्रियाव नांथाबना थायो गोदोथ' एफोरबायदि बांद्राय गैयामोन बेनिखायनो हाल खदालावनो थायोमोन गासैबो। ओ लेखा फरायावबो बारा गैबाङामोन, दंबाबो सासे सानै खममोन जोंनि बेफोरबायदि गामि ओनसो लाव आरो स्कुल कलेजफोराबो बिबाङामोन। ए खम खममोन नालाय एनिखायनो गोजान गोजानाव थांनो गोनां जायोमोन। बेफोरबायदिनो दं दंमोनबाबो एसे खममोन आरो। दाथ' नै गासैनावबो ओनसोल फोराव गावबा गाव ओ स्कुलाथ' थाखाथारो।
औ।
आरो फरायनायावबो गासिबो जोंनि बर'फोरा एसे दाव- दावगालाङो
दावगालांनो हमबाय थुलुंगा गोदोनि दिनाव गोदोनि दिनाव जोंनि मानसिफोरा थुलुंगा होनाय बा बिदि माबा साख्र ख्रि बाख्रि बेफार बाजि मावनाय बेफोरखौ जोङो गोबां खम रोङोमोन आरो।
औ औ।
औ।
दे बिदिब्ला नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।
खुलुमबाय।